हेल' औ नोंथां औ औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा मा खामगासिनो दायो।
ओ नै नोंथां जिरायनानै दं ओरैनो।
अ नोंथाङा होमबालाय ओरैनो दंथ थयोबा नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन नामा?
औ औ जागोन दे नोंथां हागोन।
उम होमबा ओ बर'फोरनि ना मुवा बेसाद बानायनायाव हेफाजाब हाबानि सायाव सावरायदिनि नामा दसे सम
औ औ जागोन दे नोंथां।
अ नोंथाङा फोरमायग्रोनो आं फोरमायग्रोनो?
नोंथाङानो फोरमायग्रोदो दे।
औ अ होनोब्लाथ' नोंथाङाबो मिथिखायो जानो हागौनो ना
औ औ।
औ औवा बिफाङा जोंनि थाखाय मोनसे मुवा नङा होनबा नोंथां? उम थांना थानायनि बिथिङबो औवा बिफाङा बा बिफांआ गोबां बिहोमा होयो आरो जोंनि जिउ खुंनाय
उम उम।
गिबियावनो नायबाय जोङो औवाजोंहायो गाव थानो थाखाय गावनि। थानायनि गोनांथि जोंनि न' बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो।
उ।
जेरै औवानियावनो औवाजों जोङो न'नि बेलायाव इन्दिुर बानायनाय नाानायनाय बिबां बिथिङाव। बाहायो आरो माने आरो जिउ खुंनायनि बिलियाव नायोबाथ'। गोबां दङ माने बुंनो नो हाबावासै आरो
ओम ओ।
बे बा माबानानै। रां खामायनायनि बिङाव जेरैहाय जोङो जेखाइ, खबाय, सेन, खखा आरो सिखंरा बर'नि। दोरोङारि मोसानायनो। जेरै - मुमानाय। कफुर बानायनाय गंख्र बानायनाय औ बेफोरावहाय। गोबां बिहोमा होयो आरो माने। आरो जिउ खुंनायनि बेलायावनो।
संराय आरो सानद्रि बेखौथ' जोङो आदार ज आदार जानो थाखाय बा जाव संख्रै सान्द्रिजों माइरं। सानालिनो थाखाय बा जानो थाखाय जोङो बेफोरो मोनसे गोनांथार नुवा नङा होमबा बेसाद नङा होमबा नोंथां?
औ औ। नोंगौ।
औ बा बेफोरखौ बा हेबनानै फाननानै बा फानग्रा बिथांफोरा रेबग्रा बिथांफोरा गोबां माने रां आरजिनानै गावनि जिउ खुंनायनि बेलायावबो रां आरजिनानै लानो हायो आरो।
औ औ हायो।
औ आरो जोङो आथि ओ बा गोदोनिफ्रायनो नुनो मोनोदि बर' आइजोफोरा ना गुरनानै जाबोनो जोबोद मोजां मोनो नङा गोजान गोजान बि बबेबा जायगाफ्राव थांनानैहाय ना गुरहैयो। नाफोरखौ बे गुर ना गुरनायाव ना गुरनो थाखाय बानायनो थाखाय जों जेखायखौ मोनसे गोनांथार बे
उम उम उम।
औ ओमफ्राय खबाय। खबायखौ जोङो ना लानो थाखाय मोनसे नांथारगौ आरो माने।
औ औ।
बेफोरजोंनो आइजोफोरा गोजान गोजानाव थांनानै ना गुरनानै बिलो बा दैमाफोर बा फुख्रिफोराव थांनानै नाफोर लायनानैहाय फानफैयो। बा बेफोरजोंनो रां खामायनानै गावनि जानायनि थाखाय एबा माखासे बिथिंफोराव रां आरजिनानै हेफाजाब मोनो, बे औवा जों बानायनाय जेखाइजों, जेखाइ हेब जों। हेबनानै ना गुरनायनि थाखायहाय।
उम उम नंगौ।
औ औ। आरो जोङो बर'फोरनि बैसागु मोसानाय बा बेलेग मोसानाय बा बागुरुमबा मोसानाय बोरै मोसानो सिफुं खौ नांथारगौ नङा होनबा नोंथां?
औ औ नांथारगौ नोंथां नांथारगौ।
औ सिफुं आरो बैसागु मोसानायावथ' आरो गरखाखौबो जोङो दामखायोआनो नङा होनबा नोंथां?
औ दामो।
औ आरो गंगोना, गंगोनायाबो मोनथ' मोनसे बर'फोरनि जि आइ टेक मोननाय नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
औ बेफोरो माने औवा बिफाङा जोंनि थाखायहाय मोनसे बेसेन गोसा जायगा लानायखौ जोंनि जिउ खुंनायाव जायगा लानायखौ जो मानि आं सानो आरो। नोंथाङा नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो औवा बिफांनि सायाव।
उम उम। जागोन दे नोंथां।
औ।
नोंथाङा ओ जिहेथु गोबां औवानि सोमोन्दै गोनांथार बाथ्राफोरखौ मख'लांबाय। आंबो जेन'बा गोसोआव जाफैदों बेखौ आङो फोरमायलांनोसै आरोना नोंथां।
औ।
नोंथाङा बुंनाय बायदि जेन'बा औवाया मोनसे रोखोमसे जोंना ओ बिफां, बिफाङाव गोग्लैयो नङा होमबा? ओ बेनि गुन बेनि बाहायथि एबा बेनि ओ बेखौ जोङो जि जोंनि हाबाफोराव बाहायो जों बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया गोबां फिसानिफ्राय लानानै गेदेरसिम खामानियाव जोंनि औवाया जोंखौ हेफाजाब होबोयो। जिहेथु जोंनि बर'फोरा जेन'बा आबाद फोथारजों सोमोन्दो गोनां मोनसे हारि गोदो-गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर'फोरा मा खालामदोंमोन मिथिंगानि सायाव सोनारनानै गावनि मुवा बेसादफोरखौ गावनो गाव सोरजिनानै लाग्रा हारिमोन नङा होमबा नोंथां
नंगौ
औ औ मोजाङै खोनादोंना नोंथाङा आंनिखौ
औ खोनागासिनो
औ औ ओं थ' बेखायनो जेनेबा जों बुंनो हायो। जे औवाया जोंनि बेसादारि हारिमुखौ माने जोबोद गोग्गोमै मैखोमै खानानै लाखियो एबा जों ओरैबो बुंनो हायो जे जोंनि जोंनि बर'नि बर' हारिनि बेसादारि हारिमुनि मोनसे मैखोम बाहायजाग्रा मुवायानो जाबाय जोंना औवा नङा होमबा जेरैहाय जेखाइ, खबाइनिफ्राय लानानै संग्राय, सान्द्रि बेनिफ्राय ओ नोंथाङा बुंनाय बायदि दामजु दामजु दामलाफोर जेरै सि फुं बेनिफ्राय गंगोना आरो मोनसे दामजुखौ दोङो खोब बाहायोमोन औवाजों बानायनानै जायखौ जोङो सेरेट होननानै बुङोमोन आरो नोंथां नङा होमबा? आरो बेनि अनगायैबो जोङो मा खालामनो हाबावो औवानि हेफाजाबैनो जोङो न' लुनो हायो। एबा बाख्रि लुनो हायो। एबा जोंनि सोरगिदिं जेवरा होनो हायो एबा जोंनि ओ मा होननानै बुंगोन बेखौ माखासे गोबां आसार खान्थिफोराव बाहायनो हायो। थ' औवानि ओ गुन आरो बाहायथिखौ जोङो फंसे बा फंनैजों बुंनानै फोजोबनो हाया जिहेतु बेहा जोबोद माने माखासे मोजां बाहायथि दङ जिहेथु जोंना औवाया औवाखौ जोङो महर गुस्लाय होनो जोबोद गोरलै नङा होमबा नोंथां जेरैबायदि फांसे बिफांखौ जोङो माने औवाखौ जेसेबां बाहायो फांसे बिफांखौ जों बेसेबांखिनि बाहायनोनो हाया।
औ
साना नायोब्ला‌ जोङो सिफुं बेखौबो जों औवानिफ्राय बानायो बेखौ जोङो फांसे गुबुन बिफांनिफ्राय मोनगोन जानो जेन'बा सिफुंखौ मोननाय नङा ने औ औ थिग बेफोरबायदिनो जोङो जेखायखौ औवा जों बानायो। औवाखौ जोङो खाथि जिरनानै फिसा फिसा खालामनानै गोबा गोबा खालामनानै बेखौ जिरो। खिन्थु गुबुन‌ जोङो बेखौ खालामनो हानाय नङा।
त' बेखायनो जोङो बुंनो हायोदि औवानि बाहायथिया जोबोद गोबां जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव थांना थानाय राहायाव औवायानो जोंनि बांसिन गुजि जौखोन्दो जोंनि बेसादारि हारिमुखौ आवग्रिनानै लाखियो। दैज्लाङाव आबाद मावनायावनो हाल खदालनि बिखुंफोराबोथ' औवानि बानायनाय जोंनिया नङा होमा नोंथां बेनिफ्राय नांगोलाव माखासे खिला दोनायानो होन एबा। ओ माखासे मै बानायनायानो होन थ'। जोंनि औवाया आबादजोंबो सोमोन्दो दं आसार खान्थिजोंबो सोमोन्दो दं। जोंनि दिन्थिमु हारिमुजोंबो सोमोन्दो दं। जोंनि सानफ्रोमबो जिउ खुंनायाव जि आइजें आइला बाहायो जेरैहाय जोङो ओं खाम सिङावबो जों बाहायो माखासे खादौ। बेनिफ्राय गोदोनि समावथ' औवानिबो खोस्लि बानायोमोन नोंथां नङा होमबा? औवानि सामस बाहायोमोन। औवानि खोस्लि बाहायोमोन खादौ बाहायो। आरो बेनि अनगै अनगायैनो औवानि जोंना। थोरसि लथा दोनग्रा माखासे आइजें आयलाफोर आरो गोदो गोदायनि मानसिफोरा औवाजोंनो बिसनाबो बानायोमोन नोंथांना?
औ औ आथिखालाव दासो दंफांनि। बायदिसिना थालिर खारबाय आरो
औ औ आरो गोदोनि समावहाय। औवानि टेबोल बानायोमोन औवानि जिरायग्रा बानायोमोन। औवानि गिसिब बानायो। औवाजोंनो आरो माखासे माबा मा बुंगोन बेखौ सेन खखा आरो गोबां बायदि बायदि जेनेबा जेरै सिखानि बिखुंफोराबोथ' औवानिखौनो बाहायोमोन गोदोनि समाव जे माने बिफांनिखौबो बाहायो थेवबो औवानिखौबो माने खायफा खायफा बाहायोमोन आरोना
औ बांसिनानो औवानिखौ जानो हागौ
औ औ आरो जोङो औवाखौ माने साजायनो थाखायबो बाहायनो हायो आरो औवाखौनो जोङो माने माखासे गुबुन गुबुन खामानिफोरावबो बाहायनो हायो आथिखालाव माने औवा थसेनि दामाबो गोबां जाबाय नालाय ना नोंथां
औ नंगौ
औ थ' नोंथाङा जेनेबा सावराय खामानि लावगौ थ' समाबो जाबाय जेब्ला जोङो सावरायनायखौ लाखि जासिगोन ना
औ जासिगोन दे
औ औ दे नोंथां
उम